हेल' हेल'
हेल' हेल'
हेल'
हेल' खोनादोंना खोनायाखै? खोनादों आङो खोनादों।
हेलौ
हेल' खोनागासिनो।
माथो खोना फैया नोंनिखौ
आं खोनागासिनो।
हेल'
आं खोनागासिनो होनदां
हेल'
औ खोनागासिनो आङो
हेल' माथो खोनाफैयासै नोंनिखौलाय?
आं रायज्लायगासिनो माथो ।खोनायाखै दाबो? आं खोनागासिनो।
मा सिरि जाखो?
सिरि जायाखैमोन।
हेलौ
आं रायज्लायगासिनोथ'
हेल'
रायज्लायगासिनो आङो हेलौ ओइ मा जादों माथो आं खोनागासिनो नों मानो खोनायाखै?
हेल'।
आं खोनागासिनो होनदों।
आं खोनागासिनो।
माथो खोनाफैयासैनो सिरि हेल'।
आं खोनादों। नों खोनायाखै?
हेल'।
आं खोनादोंमोनहाय।
औ दासो खोनाबाय देलाय बुंलाय मेदाम।
खोनादों दासो।
ओ दासो खोनाफैदों।
ए।
ओमफ्राय खोनाथाराखैमोन।
मा खालामदों नोंलाय?
ओरैनो दङ माबा मेदाम जोंना दिनैनि रायलायनायनि खार'नआनो जाबाय
ओ।
फ्रि मैखुन ओंख्रिखौ माबायदि जायो बर' आइजो उम मिथियोबा खिथाना होदो दे मेदामा।
मैखुनखौथ' जों दा बानायनानै जानायावथ' बिदिनो मोजां आरामसे सुनानै पियास-थियास सेरबाय एवबाय गावनि दैखौ रानहो खांनानै उनावहाय बिदिनो मस्ला, हालदै, संख्रि, बानलु गासैबो होबाय। गावनि दैया रानखांबाथाय ओमफ्राय नों दै होनानै आरो फोमोनबावदो आरो।
उम-उम।
ओमफ्राय बिदिनो जायो जोङो। होमबा दा नोंस्रा मैखुन ओंख्रि आरो ना?
औ मैखुन। ओंखायनो सोंहरनाय जाबाय बारा मिथियाबो नालाय।
ओं-ओं।
सोरबा-सोरबा माबा फान्थाव ओरैनो दङ नै।
औ।
सोरखौबा-सोरखौबा फान्थाव बिलाइ होनायबो खोनायो आङो।
होयो होनायालाय जोंहाबो-जोंहाबो होनानै जायो।
ए मानोबा होयो बे फान्थाव बिलाइखौबा मैखुन ओंख्रियाव?
जों थ' मिथिनायाव जेनेबा गोदोनि बोराय-बुरै फोरा बिदिनो माबा मैखुन फाग्लाफोर थादेरनो हागौ बेखौ होयोबा जेबो जानायनि माबा आसा सम्भाबना थाया बेफोरखौ होनानै जाथारनांगौ होननानै माने जोंखौहाय बुंबाय थायो फोरोंबाय थायो गोदोनि बोराय बुरैफोरा ओंखायनो जों बेखौ दाबो बिसिनि खोथायानो सैथो खोमा होननानै जोङो बेखौहाय होनानै जानाय जायो आरो।
उम उम। माबा मैखुनखौ ओमफ्राय गरम बोथोराव बांसिन मोननाय जायो खोमा ना?
औ गरम बोथोराव जेनेबा बे गरमा बारा जायो अखा हानानै अखा हालाय सान्दुं दुंलाय बिनि गरमजोंहाय मैखुना बांसिन ओंखारो नालाय
उम
ओंखायनो बे समावहाय मोननाय जायो आरो
उम
हेल'
औ खोनादों
खोनादों?
औ खोनादों ओमफ्राय माइफोरलाय गायनाय जाथ'वाखैमोन नामा मेदाम मोनहालाय?
माइआथ' गायनाय जाथ'वा खै जानाया इदिनो मालायफोरनावल' गायनाय जादों न'आवहाय जोंहा गायनाय जाथ'वाखै आरो
हाजिरा गायदों आरो ना
औ इदिनो हाजिराथ' गायनाय जायाखै मालायनाव बिदिनो बदलफोर थांदों आंबो उनावहाय जेनेबा बदलफोर मोनबोफिननायनि थाखाय आं बदल गायहैलाबायनाय जादों
मोनफिननायनि आरो औ ओमफ्राय हालौवनायफोरालाय बोरै हाजिराफोरा जेनेबा गायनाय
अ हालेवनाय दामफोरा
औ
हालेवनाय दामाथ' जेनेबा गोदो मोसौ बायदिसिना दङमोन दाथ' मोसौजों हालेवनाय गैला दाखालि बे ट्रेक्टरजोंनो गासिबो हालेवनो होजोबनाय जायो नालाय
बिदिनो बिगा हिसाब लायो आरो बिगायावहाय बिदिनो दा जों सारिस' खरैनो बुजायो आरो जोङो
उम उम उम ओमफ्राय गायनायनियालाय गायनाय फुनाय ना
गायनायाबो दा जाबाय ओ फुं बेला आदथानिफ्राय सारिथासिम सारिस'आनो जाबाय।
बा सारिस'आनो जाबायानो हौवाफोरनिजों समानानो जाबाय नामा? ओंखामफोरबो होनांगौ नामा ओमफ्राय हाजिराफोरनोलाय
ओंखामखौ बिदिनो नोङो गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायोबा होनांगौआनो जायो ओमफ्राय बे जोंनि खाथि खालानि जायगानि माबाफोर मोनोबा बेफोरनो जों जेबो ओंखामनि माबा रायज्लायनाय जाया आरो।
औ बे दसे रेस्ट लानायाव साहा होनायानोसै आरोना।
औ बे साहायानोसै एसे उदैयाव थानायनि ए जाग्राफोरखो एसे मोजां नायना होबाय बेनो आरो।
उम नोंसालाय मा न'आवनो हाल एवजोबो ना माबा नुसा बेखौ होनदां न'आवनो मोसौजों हालौजोबो ना हाजिरा लायो ना ट्रेक्टर सोयो।
दाथ' मोसौआ गैला नालाय बे ट्रेक्टरजोंनो होजोबनाय जायो आरो।
औ -औ बे आलि दाननायफो राबो सब गासिबो हाजिरायानो थांजोब्बाय ना।
औ- औ आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरावबो हाजिरा होजोबनांगौ जाहैयो। न'आव मावग्रा गैयाबा
उम- उम न'आव मावग्रा सहाय मोनो न'आव मावग्रा गैयाबोथ' हाजिरायानोसै एखेयानो खोमा हौवाफोरनाबो दामा आलि खोनाया।
हौवाफोरनिया बांसिन जागोन।
औ
बिसिना दामा बांसिन बांसिन जाबाय ओं। बे औवानि बोलोफोरा बांसिन माबा खस्थ'सिन जायो नालाय ओमफाय बिसो
उम ए आंनि दांग्राफोरनोबो ओंखाम होनाङा ना। ना बिसोरनो होलायनांगौ।
एसोरनो नोङो अननानै सोरबा होयो सोरबा होआ आरो ओमफ्राय खिन्थु जेबो माबा खालामा आरो बिसोरबो होबा जागोन होआबा जेबो बुङा।
जोंनिथिंबो बिदिनो हाजिरायानो मोननायनो नागिरा दाना।
ओं
आजिखालि आलि खोनायाबो मेचिन ओंखारबाय मानसि नांलायला।
ए दाखासिगोन।
ट्रेक्टर बायदियानो बेबो आरामजो गासिबो सहस जाजोब्बाय। माथो खालामगासिनो दं दालाय।
दायो इदिनो गरम दिन नालाय बाहेरायाव एसे माबा लादों र' थान्दा लादो।
उम- उम गरमाबो बिराद गरमखादिनै।
गरम गरमा बिराद गरम जादो।
होमबा जोंना माबा मेदाम फङआबो जोबनायनि लामायाव फैबाय
औ
बिदिबा दोन्थ'नोसै नामा
दे जागोन दे
औ औ दे
ज